हेल' औ खुलुमबाय नोंथां ओ जोंहा नै दा मोनाबिलि जाबोबायना एसे। एसे नंगौना। औ बेबायदिनो दाउसिन दाउला फ्राबो गावबा गावनि भासायाव बा गावनि थानाय जायगायाव दा सान दसेनि उनाव हाबनांसिगोन बा थाहैसिगोन नङा होमबा बेबायदिनो ओ। जोंनि बर'नि जानाय होनोबा जों दा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जों अनला दाउ साम बेफोरनि खोथाखौ जों बुंबाय थाला बारा बे मोनथिखायो बांसिनानो दा बिनि अनगायैबो जों आरो मा मा ओं ओंख्रि जानानै मोजां मोनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेफोरखौ लानानै बा जों बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै
औ औ सावरायजागोन औ सावरायजागोन।
दा गुबै मैखोम मैगं बा ओंख्रि होनना बुंबाथ जों अनला, दाउ, सबाय, अमा बा साम नारजि अमा बेफोरखौबो होनजाबाय। नङा होमबा खुसियाफोरजों थायो औ बेबायदि। बिदिनो जों उम आलदा रोखोमनि जेरै आं बुंनोसै नोंथांनाव जों खुसिया खौ माब्रै माब्रै जायो मारै जों बेखौ जायो आरोना दा जों आं गोदो गोदाय बा जों दा आथिखालावबो नुनो मोनो जे मानसिफ्रा बा सुबुंफ्रा ओ खुसियाखौ सिखार खालामनो बा मैहुर खामानो थांनायावहा बे जावनानैबो लाबोयो नङा होमबा बिलोफोराव बे खुसिया हा गुरियाव थायो हा गुरियावहा गुदुं खुरना बा गुदुं सिङाव थायो बियो। फ्राय बि खो जंगाल बुङोना जं खोनादों नोंथाङा जं खुसिया सुग्रा जं औ बे जंजों सुयै सुयैबो जों बेखौ फोनांनो हायो। आरो बेबायदिनो जुदि जों खदाल जों जावै जावैबो बा आखाइजों गुदुं खननानैबो जों मोननो हायो आरो ना। खुसियाफोरखौ आरो आथिखालाव आं नुनोबो मोनदों खायफा मानसिफ्रा सुबुंफ्रा मा खालामो ओ बोरसिजोंबो खुसियाखौ बोनो।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मोननाय जायो औ।
नंगौ खुसिया गुदुं सिङाव सिगाङावहा ओ बोरसि होना दोनबाबो अरनना थायो मालाबा।
औ औ औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां औ।
खुसियावहा ओरैबायाददि थै थायो आरोना मानसि फोरनियावहा फोथायनाय दं आरो जाय मान सुबुङा थै खम जादोंनो बिथांहा खुसिया खौ जानांगौ नो आरो ना। अब्लाना थै बारियोनो बि बेसे एसेबां सैथो आं बेखौ मोनथिया नाथाय थै बारिनायाथ नोंथां बेदर आलादा बेदरफोर जाबाबो जायो। बा मैगं थाइगंफोर आइरन आइरन गोनां ओंख्रिफोर मैगं गोथां बेफोरखौ जाबाबो थै बारियो। नङा होमबा जुसफोर लोंबाबो थै बारियो। फिथाइ सामथाइनि जुस रोसि बिदैफोर लोंबाबो बारियो। नाथाय खुसिया लोंनायजों बा खुसिया जानाय बेजों जे थै बाङो आं बेखौ एफा फोथायनाय गोब्राब मोनो आरोना नंगौ बारियो जानो हागौ। नाथाय आलदा गुबुनफोरनिसाय जे बांसिन बारायो आं बेखौ एसे फोथायनो गोब्राब मोनो। बेबायदिनो जों खुसिया खौ जों माबोरै जायो होमबा। ओ आं सबायजों जानायखौ गोसोयाव दं एसे नंगौ नोंथां सबाय ओंख्रिजोंबो आं खुसिया जादों औ आरो माबा गोखै मैख्रि होनना बुङो मा होनोमोन बाव ओ गोखै थाइगिर गोखैफोरजोंबो जानायखौबो आं गोसोआव दं औ
जारिजोंबो जायो जारि बिलाइजोंबो जायो नोंथां
नंगौ
औ जारि बिलाइजोंबो जायो
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदि मा मा माजों जानो मोजां मोनो नोंथाङा खुसियानो जा नायानो जा जिखुनु
औ औ खुसियाखौथ बेफोरबायदि गोखै एबा गुबुन गुबुन बिलाइफोरजों जानो हायो आरो ना जिहेथु जोङो जारि बिलाइजों जायो आरो थायफा ओम थाइगिर फिथाइफोरजों जायो थाइस्रि आरो गुबुन गुबुन बिफांनि बिलाइफोर एबा फिथाइफोरजों जानाय जायो आरोना
नंगौ
बिनि अनगायैबो नाफोरखौबो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ एबा बिलाइफोरजों जानो हायो आरो गोखै गोखै बिलाइ जेरै
मैथा ओ जेरै मैथाजो जानो हायो थाइगिरजों जानो हायो थाइखाजों जानो हायो आरो जारि बिलाइफोरजों एसे फुदुं जबनानै जानो हायो आरो ना उम आरो बै महानिनि बिलाइजोंबो फुदुंनानै जानो हायो
ओम गोखा ओम गो गोखा बानायनानै आरो बेनि अनगायैबो आलु फानिलावफोरजोंबो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ आरो बिलाइफोरजोंङो नाया जोबोद गोरोबो आरोना ओ जोबोद ओम जो औ जेजोंबो जानाय जायो आरो नाखौ आरो आरो बेनि ओ आरो बेनि अनगायैबो अमा बेदरखौबो बिदिनो जानाय जायो आरो जेरै मैदुफुल आलु बिदिनो सबाय अनलाफोरजोङो अमा बेदरखौ जानाय जायो आरो जोबोर गोथाव जायो बेफोरो आरो आलुफोरजोंबो एवनानै जायो
नोंगौ अमा बेदरखौ आं बैजोंबो मोनजादों थाइगिर फिथाइया गोखैया औ औ बेजोंबो जादों आङो नाथाय ओमफ्राय ओ थास बिबारथिंबो जानो मोनदों अमा बेदर
थास बिबारजोंबो जोबोर गोथाव जायो दाथ आरो थास स बिबारजों मोनजालायसिगोन नालाय
नोंगौ आरो साननैसो‌ उनाव बारसिगोन नामा दा मोनथनाय जायाखै
दाबो मोनबाय नोंथां उम दा जोबोर औ दा जोबोर दाम बारा आरोना बेसेना बुरजा आरो औ
बेदर नालाय अमा बेदरा गासैनिबो बर स सुबुंनि जाय अमा बेदर जायो बिथांमोननि गासिनिबो बयनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोननाय बेदर होनबानो जाबाय अमा बेदर नङा होमबा अमा बेदरा जाबानो जाबाय नामानो बिनि मुङानो अमा बेदर नङा होमबा बियो मा जाखो गासिबोओं ख्रिजोंनो बा गासिबो मैं गंजों संबानो बे गोथाव जाखायो नङा होमबा आरो एसे औ आरो अमा गोरानजों सबाय ओंख्रि होन्दोंमोन
औ बाबब्रेबाब बिबाथ जा
जाखाबाय नोंगौ आरो बेबायदिनो ना आङो जानो मोजां मोननाय होमबा मानिया आरो सबाइयानो बांसि‌ सबाइखौनो बांसिन मोजां मोनो आङो नाथाय गोब अमा औ आरो अमा गोरानजों साम औ अमा गोरानजों नोंथाङा गोजा गोजा बे आलुफोरजों एवना जाबाबो गोथाव जायो एसे टमेटबो होफादेरनांगौ आरो बिलाहिफोरखौ बिलाथिखौ औ आरो बेवि नारजि अमा होनबाथ आरो जोबोर गोथाव नोंगौ आरो नोंथाङा जों बर' हारिनि बा जोंनि आसाम हादोरसानि मानसिफ्रा जानो मोजां मोननाय हाग्रानि मैगं गोथां बा जाहैबाय दिंखि दिया बिबा बिलाइ
औ
औ दिंखिया मैगं दिंखिया ओंख्रै बे बेखौ थावजों आलु एसे होनानै दावदैफोर होनानै जादोंबा एवनानै जादोंबा जा गोथाव नङा होनबा
औ औ नोंथा जाफेरबाय जानायालाय जोबोर गोथाव जायो। आरो बै आरो बै हाग्रानि बे मुलि जायो आरोना बे ओइ खिफि बेन्दों ना मा होनो बे
नोंगौ खिफिबेनदों औ
बेयो उदै सानायफोरावबो मोजां जायो।
ओम औ नंगौ नोंथां दायो जों बरनि मैगं गोथां जानाय होनोबा बोथोरनि बोथोर गोबां मैगं गोथां जायो। नङा होमबा बर नि हाग्रानि जेरै आं नोंथांनो फोरमायनो बे बे आलु बिलाथि आरो पथल बा ख बि फुल कबि बान्दा कबि बेफोर कफिफ्राथ गासैबो गुबुन हादोरनि मानसिफोरासो लाबोनाय ना नङा होमबा सिगांनि जोंनि बरफ्राथ बे फोरखौ आबादखौ मावनो रोङा माबा बेखौ बेफोर जोलैखौ मोनानोमोन जोंनि हा बेफोर जाबाय बेफोरखौ जोंनि गोबां बे पर्टुगिसफोरासो लाबोनाय पर्टुगिस साइनिस बा इंराजफोरासो लाबोनाय जोंनि हादोराव नंगौ नोंथां बिनि सि सिगाङाव जोङो बोथोरनि बोथोर मैगंफोरखौल जायोमोन जेरै खुमब्राफोरखौ मोनोमोन नामा आं मिथिला फल जायखौ जों फोरला होनना बुङो जिंखा बेफोर खौ मोनजायोमोन बेफोरथ हाग हाग्रायावनो थाया थायोमोन ना दां औ औ आरो बेबायदिनो जोंहा गोजां बोथोर मेसें बोथोराव मा खोमा बिबार होनना बुङो खोनादों
माबायदिबा बेयो आङो बुजि मोनाखै माने
खोमा बिबार होमबाय खोमा दंगा होनना बुंङोना बे मानोना माबाया बिलाइआ जोबो जोयो नांबा मानिया बिनि बिबारखौ खानानै जायो जों दाउ बेदरजों नङाबा नाजों बिराद गोथाव जोबोद गोथाव जायो अ नोंथाङा जोनजाफेराखै नामा मोन
औ बावदोंबो जानानै नामफोरखौ नामफोरा एसे गुबुन जायगा आरो जोंनि जायगा बेलेग बेलेग जायो नालाय नामफोरा औ
गुफुर गुफुर मोजां ओ बियो बिलाइआ जोंनि मोदोमाव नांबा जोयो मानो थिबाय एल आर जि बिदि जायो औ बिदि बिबार बारो बिराद जोबोर गोथाव नैबे बिजों नाजों बा बे अ दाउ बेदरजों जानांगौ अनलाबो जाजायो खोमा बिबार आरो अनला औ बेबायदि जायो आरो आरो बिदिनो जोंनि बर'नि मैगं गोथां बा जों हाग्रानि बो थास' बिलाइ फिसाया थास' बिफां गोसोम थास'आ औ बेखौ खौबो जायो आरो आरो माबा माबि दंना ओ माइसुन्द्रि खोनादों नोंथाङा? माइसुन्द्रि बिलाइयाव माइसुन्द्रियाथ' जि आइ टेकबो मोनदों औ बिदिनो गंगार दुन्दिया दङ गंगार दुन्दियाजोंथ' गंगार दुन्दिया आरो ना बाथोन जा गोथाव जोबोद गोथाव जायो गंगार दुन्दिया माइसुन्द्रि बेफोरो गासैबो जि आइ टेक मोनदों आरो भारत सोररखारनिफ्राय बेयो जाबाय बरनि जोंनि दोरोङारि मैगंफोर आरो ना जानाय नंगौ आरो बेबायदिनो आरो दं गोबां मेरला दङ आरो ओ कलम' होनना बुङो जे नोंथांमोना दैयाव थायोना नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङो बेखौ?
खलम'
औ एवना जायो जे जों थावजों बेखौ
औ हेलांसि
औ नोंथांमोना मा होनो एलांसि
औ औ हेलांसियानो जानांगौ बे औ
कलम' होनना बुङो।
औ हेलांसिबो होनो ओ नो हेलांसिबो मोन दैयाव थाग्रायाथ' बुहुथ उम उम गोबां दङ जेरै- हेेलांसि ओमफाय खि है नामफोरा गोसोआव फैयाखै माने गुबुन मार गोबां दङ नालाय
नंगौ नंगौ औ बेफोरखौ जानाय जायो आरो ना उम बेनो नोंथां जोंहा समा जाबाय दे नोंथांजों रायलायनानै एसे मोजां माने गोजोननाय मोनबाय आरो ना जोबोद गोजोननाय मोनबाय उनाव आरो मालाबा सावरायलायगोन होननानै आसा खालामो औ दे नोंथां
दे बिदिबा नोथां औ उनाव रायलायगोन दे।